खोनादों खोनादों मा खालामदों। मा खालामदों।
सिखारनानै ओरैनो माबानानैसो जिरायनानै थाबाय थादोंमोन आङो।
ए नै जोंहा स्कुलाव थांनो। देलायहांदोंबो ओमफ्राय नोंजोंबो रायज्लायनोसै दसे। उनफ्रावबा सोलाबलाय लांङा माथो।
मा फोर
जोबबाय।
मोनायाव खोनानोनो नागिरा।
हा बन्द मोनसिगोन नै। बन्द' मोनसेयावनो सानथाम सानब्रैनि उनाव
जाखो राङालाय।
आंना आं प्रसेसाव दंखोमा ओमफ्राय जिदाइन रां ओमफ्राय जिद' फैसा देखायदों मैया। बानायदों नालाय।
प्रसेसआव दंखोमा
बैयो मैया नों आंना माबाथवाखैलै ओमफ्राय सासेनिया माबा जाबाय खोमा माबा मा होनो नैजौ ब्रैजिस्नि जाबाय नामाथाय।
ए मालाय हरनायानो मालाय हरनायानो ए हामदों दे आंदि रायलायबायबो थाखायाखै खोब नै बे दाख्लै साननै लआसो मालाय हरनायखौबो आं माबायाखै
ग साबा रायलायथारनांगौ होननानै खौबो आंहाबो रायलायाखै मैयासो बांसिन रायलायदों आं मैयासो माबा रायलायदों मा होनो साथाम जादों नोंजों ओमफाय रायलायनायानो जाया ओमफ्राय दा साननैयानो गेबानो थादों माबानो आब रायलायनायनिबो माबा थायो ओमफ्राय बेयाव मोनो जाहैदों आरो
एह
बिदिनो
नेम थागोन मोनसेसो आरो बे बुंनाय बुंनाय सोदोबफोरखौनो बुंबाय थाबाबो मोननाय नङा। खोमा बारा गोदान गोदान सोदोबसो बासिगोन ना मागोन
ओ ओ ओ बे गोदान गोदान सोदोब ओ ओ
बिदि जानो हागौ बे गोरोबनाय गोरोबनाय सोदोबखौ लाला लायाबो जानो हागौ बिसोरो जार
नों मैया मेलाव बाहागो लायासै नों मैया मेलाव बाहागो औ मालाय बेना आवगायबाय ओंखायथ' होनबाय आङो हाब माला दाख्लैसो नायनाय फोरनि
ओइ नै नाम्बारनाबो माबा दाइनजिथाम ना मा थांबाय होनदों खोमा एनाबो
जों बिनानाव ना?
ओ नोंनानावना।
ओ
ओमफाय प्रसेसाव दंखोमा होन्दों आरो आरो साबमिट होआखैना आंबो।
उम उम उम।
बेया होदों?
बेयो
आंबो खालामबाय ओमफ्राय नङा बियो माबा लिरदों ओ माबासो साबमिट होनांगौना‌ बेयावनो गोजौआव बिदि बेखौ होदों रायलायनाय रायलायनायखौ
बिदि होलायाखैनो।
ए
थेवबाबो नुदों आरो ने?
ओ थेवबाबो नुबाय बेना।
दे
मै या मैया बिगुमै बिबोनां बेगुमै बि रा मैया होथारबाय बिसोरो
ए मोननांगौसो मोननोनो मावदों
नैजौ ना सेजौ मोनहाय जायखिया इदि हाबबाय आरो बेना बांसिन जाबाय आंख्रिबो
जोंनियानो जाद्राया
उम जोंना जाखायाना
अयननायसो आं गोसोआ होनाखै मैयाजो गर'म खादोंबाल मैयानिफ्रायसो। दाख्लै साननैसो रायज्लायबाय आरो गेजेराव बानानै थालायबाय जादों।
बिदिनोथ' जादों बानायखांनानै बै नों माबायाव मा होनो बिजै जथुमायाव थांनो होनलाय खालि औ बे अखा खालिबो हैदिखालिबो सानसे जाव'जोंबो जेबो रायलायाखैबो मायाखैबो फै आरो आं बारा माबाथारोबा आरो जाया जायाबाथाय
बानाय मानो ओम। माने खामानिया मावनाय लोगो लोगो जानांगौ होमबासो इन्ट्रेस्ट नाङो। बिदि थाद' थुद' जाहां जायााहांबाथाय बाहयो आंबा। बिदिनो मायाबा मायावाबाबो बेराद बिदिनो माबा खालामनानै खुलिनानै लालाबायनाय दं ओमफ्राय ओम साक्सेस जाया। जाफुङा। बिदि जालाबायनानै दंथारो आंनाबो बिदि फैसा थाखानियानो।
ओ बिदि नि माबाफोराव बायो आं बे जोंनाबो बे नो नै नाम्बारनिया एकदम मा मा जासििबाय थागोन नै बिदिखौ लानोबा बिदिखौ लानोबा होनहरबाय थायो बेबो।
उम होद फैलाबायो मानसिफ्राबो बिराद बिदियावबोरो खामायग्रा दं रां आरजिग्राबो दं। जायबादाया जायबा गिदिर गिदिर खैफोद जायोना ऐखौबो गियो आंहा।
उम
हा?
आयौ आं जोंना बे मोस्रुमनिफ्रायनो माखासे माबा बुंबाय थानायखाय आङो जानला मोनला ऐफोरबायदिखौ फैबाबो लायालै लानाया जोंहा मा माबायो होननानै बुंनायखाय बादा होयोना ओंखायनो लाया। आयु जादों। बा जों गामियावनो जाखादोंना बे खैफोद जालायनाया आयु। थांनानै जि बुरजा माबबा माबाखौनो हाया खैनो। ऐखौनो मानसिफ्रा उल्थासो खोनाबाय आरोखि बेहा एक होमबाजेन बेसेबां होनो। से लाख फैसा मोनदों होननानै से लाख फैसा मोनदोंनो बिहा होननानैसो जि मानसिफ्रा रायलायलाबायबाय। ओजोंदि बेहा मा बिफद जादों बिदिखौउन रावबो मि
ओ थांजानायखौनो मानसिफ्रा इदि रायलायलाबायबाय ब्रा।
मोनबाय होनबायसो उल्थासो जाबाय थारमाने।
ओ ओ।
उम।
उनावहाय ओमफ्राय सिबाय जि मोखां सोम जालाय बुलायनाय। बाजारावथ' थां थांला खोमालां बाजाराव।
ओम।
बैहासो थांनो नागिरदोंमोन आं नोंसिनि गामियावसो।
मिथिं दं सिनावबा?
मिथिंथ' नंला माबानाय मा होनो आब' माबा फैयोनो आलासि फैयोनो बे माबानिफ्रायनो जोंनि मोस्रोमनिफ्रायनो। जोंनिथ' नङा बेयो हजोंहाय गुवाहाटियाव थाग्रासो खोमा बे फैयोनो ओमफ्राय इखौनो रायलायनो थाखाय रायलायजागोन ना जाया बेखौ सोंना दोनहै होनदों आरो ओमफ्राय सोंना दाख्लैनो थिनहरदोंमोन आंखौ। माबलाबा थब फैबा दिग जागारगारदों दिनैनो सोंहोनानै दोनहैसै खोमा सानदां दा बेलासे बेलासियाव। उम। सलबो लिरनांगौलै एखदमारे।
बा लिराखैनो आङो लिरनांसिगोनसो।
ओं ओं माला नोंसिनालाय?
जोंनाथ' नै बेे मास जोबहां जोबहांआव जायोमोन माला जायो जायखि जाया लेद रान।
दोनखानोसै माबा आरो माबलाबा
ओ नै थामावबो नोंसोरबो गैया होमबा? हा ओ नै थामाव। जोंनिबो
उम गासिबो गासिबो बेयाव।
उम।
मोस्रोम माव जाय जाय माबा गासिबो दं
औ थांना फैनसै। माइबो गायनो सानदोंमोन आं दसे दसे। ए बारगाव बारगाव माइबो गायनो सानदोंमोन ओमफाय बाबायबोहाय। आरो जों माबानि खामानियानो उम
हैइ बाहेरायाव ओंखारग्रा मानसिया माइ गायो नामा।
थ' बिदि होननानैथ' खेनसे खेननै गायहैनो लुगैदोंमोन आरो बोथोरनि।
एफा सान्दुं गोसायाव मालाबा ओरैनो सोरनावबाफोर सोरनावबाफोर दसे गायो थेवबाबो नोङो बेयाव आइयाव हाथथाय ल' ख्लाब ख्लाब जानानै थायो अबेबा बायदि समाव नंगौ
माबायदि जादों अयथासार सोमथाब जाथाब आयौ आय' आयौ आयौ।
जोंनियानो बाजोबनो हाखैल' ख्लाब ख्लाब जानानै दंसै। ओरैनो आंथ' ओरैनो गोसोमखाजों जाबदों एखदम
अयथासार बोरैबा जाखायो माबा सान्दुंङनो एखेबारे मोदोमाव नांजोब जोबनाय जायोना।
सिगांफोरनि बायदि नंलालै बोथोरफोरा सिगांफोराव उइदिद्राय जायामोन दाना माबा एकदमबारे जै माबाबाथाय बिगुरफोरजों माबाफोरजों माबा लासै नामा मिलाय लासै नामाथाय?
दायरेगलि बोरैबा ए
सासे बादा होखानाय। बाइसान्साव लोमजाबा दाय जाथारगोन।
दानि लोमजानायाथ' दडायरेक्ट खर' साग्रोनायखासो नो खर' सानानैसो जायो ओ बेखायनो दाना लोमजानाया सिगांग मैयाथ' बाबामोनखौ लांनायाव होनदोंनो माबादों होननानै मा होनो बयलार बेदर जा जालाबायनानै बिनो बिदि जादों होनदों।
मा बयलार बेदरफोरखौसो गोथाव मोनोब्रा ने?
जों बयलार बेदर जानानैनो इदि बांसिन जाबाय होनदों। बेसेबां जाखो समालाय?
जासिगान र' एसे
नोंनाव नुहैयाखै?
हा?
जाथ'आखै र' नों बिदि होनफानाङा हामा। उम जासिगोन र' जिल'सो जादों जिसे नङा।
एसे नामाव
बिफाखौ फन हरगासिनो होनना ए बिफाखौ फन हरगासिनो होदां।
बेखायथ' आसथुर जादों बे।
उ दान जया ना। देलै जाोंहा बिदिनो रायलायलायबाय थानोसै जोंहा जे एसे मोनो।
अ अ
खोनादों जि एसे मोनो बिदिनो रायज्लायलायबाय थांसै जोंहा। मालाय बायदि बुरजाखौ नांला। जि एसे मोनो बिदिजोंब्ला सोलिबाय थानोसै।
जि एसे मोनो बेनो जासै मालाय हाबखायानोबा नों लुबैनानैलाय मालाय अबे मोनगोन।
उम।
हाबाखैनोबा हाबखायानो बा
दोनसै दे दोनसै दे।
औ औ दानहरदो औ खोनादों दानहरदो।